औ - औ ' औ रायलायनो सम मोनगोन ना नोंथां।
सम दं नोंथां।
औ होमबा जोंनि दिनै रायलायनायनि टपिकआ जादों गामियारि जिउनि रायजो जानायनि सायाव आरोना।
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो बेखेवगोरदो
औ औ गामियारि ओनसोलनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौनो बुंनो हायो जेराव गाव गावनि जिउ खौहाय माने फोथांनानै लाखिनो थाखाय आबाद मावनायजों लोगोसे मोसौ मोसा जिब जुनार बिफां लाइफां बारि बागान गायनानै गामियाव रायजो जानाय जायो
नंगौ नोंथां
मोनसे न'खर दानो थाखाय जेनेबा ओ मानसिजों लोगोसे बारि बागान आरो मैगं थाइगंनि बागान नङाब्ला गय बागान बिफां बागान थायो। बेजों लोगोसे दाउ अमा मोसौ बोरमा न'आव फिसिनाय जिबफोरखौहाय ला फायो जेरावहाय मोसौ फिनानै गामियाव बिराद मुलाम्फा दं जेरै जेनेबा मोसौखौहाय जेनेबा नोङो मोसौ हालुवा थायोबा गायनाय फुनायाव मानिे हेफाजाब होयो जेनेबा गावनो हालेवनो हायो आरो गोबां दङब्ला गुबुननोबो आ दि नङाबा जेराथि हरनो हायो आरो आरोना मोसौ हालुवाखौ जेरावहाय बोसोरावहाय खेनसे फैसा हरनाय नङा। माब्ला माइ हरनाय बेफोरबायदि बेजों लोगोसे आरो मोसौ गाय थायोब्ला मोसौ गायखौहाय माने गाइखेर सेरनानै गाइखेरजों जोङो गोबां फायसा आरजिनो हायो गाइखेरल' नङा गाइखेरखौ जों गोबां आलादा आलादा मुवा एबा जाग्रा बेसाद खालामनो हायो जेरावहाय गाइखेर दाखा घिहि पनिर मिस्थि बेफोरबायदि बानायनानै जों जानो हायो। बेजों लोगोसे आरो दंबावो मोसौनि बेलायावनो दंबावो बुंनो थाङोब्ला मोसौ गाइया फोलेर फोलेरो माने मोसौखौ बांहोयो आरो बिनिनो हासार गोबोरखि जेनेबा मोसौनि खिनाय हासार बिर खौ जोङो गोबां रोखोमनि बाहायनो हाया आबाद मावनायफ्राव बाहायनो हायो आरो। बायदिसिना केमिकेल गैयालाबानो अरगेनिक खानस्रि बायनानै खानस्रिखौथ' जोंनियाव बिदिखौ मोना बेलेग जायगायाव बायनानै खानस्रिजों मानि गोबोरखिखौ अर्गेनिक खालामनो हायो आरो जेरावहाय केजियावनो सलिस पनसास थाखा केजि फाननो हायो आरोना। गोबोरखिखौ जेनेबा अर्गेनिक महरै खालामोब्ला दा गामियाव रायजो जानाय हिसाबै जोङो बेफोरबायदि मोसौ आरि दाउ अमा लानानै फिसिनाय जायो आरोना नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा।
नोंथाङा नोंगौखौनो बुंलांबाय बिदिनो बर'फोरा गाहायै बांसिनै गामि ओनसोलावनो थानानै रायजो जानो मोजां मोनखायो आरो ना।
औ नोंथां।
बिदिनो मानिबा खामानि नि जाहोनाव मानिबा जाहोनावसो टाउन सहरफोराव थाङो। बिदिनो बर'नि गामिया सोरगिदिं मिथिंगाजों आबुं दुब्लि फोथार बिफां लाइफां आरो दैसा बिलोजों थारैनो जोबोद समायना। आरो गोजोन गोग्गो बारहावाजों साग्लोबजानाय जायो।
औ-औ नोंथां।
नि गामियारि रायजो जानायनि बेलायाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो बिदिनो गाहाय थांनानै थानायनि राहायानो मा आबाद मावनाय ना बर'फोरा गाहायै आबादखौनो मावो माइनि आबादखौ बिसोरो बोथोर लायै बोथोर गामि ओनसोलनि बर'फोरा बायदि रोखोमनि आबाद मावो आरो माइ आबादनि अनगायैबो जेरै बेसर सबाय फाथो खुसेर जुंखाम आरि । बेनि अनगायै न'नि बारि बागानफोराबो बोथोर लायै बोथोर न'नि जानो आन्था बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बिसोरो मा फोननानै लायो जे दै लाइ लाफा पियास दुन्दि सिया आलु कफि जोगोनार खुमब्रा बायदि-बायदि आरो
औ नोंथां
सुबुंफोरा गावसोरनो जा जानो थाखाय गोनां जानाय माइरंखौ फ्राय बांसिनानो गावसोरनो आबाद मावनानै लाखायो आरोना।
औ नोंथां ओं।
मा साबै सानै सुबुङाल' जायहा गायनो थाखाय हा दुब्लि गैया बिसोरो मा बायनानै जायो। नाथाय बांसिनानो गावसोरनो दिहुनन्ना लाखायो बिनि अनगायै जानो थाखाय मैगं थाइगंखौबो बिसोरो गावसिनि बारि बागानफोरावनो गायना लाखायो। आरो माब्लाबा समाव गामियाव मोननाय बिदिनो हाग्रानि मैगंफोर जेरै दिंखिया थास' बिबार आरिफोरखौ बिसोरो मा बुथुमनानै जायो। आरो माब्लाबा समाव जुदि बिसोरो बिदिनो नाफोर जानो लुगैबायोब्ला खाथिनि बिलोफोराव बर' आइजोफोरा ज'-ज' थांनानै जेखाइ खब बाय लानानै ना गुरहैयो आरो मा ब्लाबा समाव जेरै ना मोनै समफोराव जानो थाखाय नाखौ फोराननानैबो दोनो नङाबा नाफाम देनानैबो दोनो। औ बेबादिनो थिनानै दोनो। बिनि अनगायैबो मा नोंथांनि बुंनाय बादिनो बिदिनो मोसौ मैसो दाउ अमा हां सो बोरमा आरिखौबो बिसोर मा फिस न'आवनो फिस फिसिफायो । बिनि उनाव मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोनो। बेखौबो बिसोरो मा फालांग गियारि राहा खालामनानै लायो । बिनि उनाव दाउ अमा हांसोफोरखौ एरहोनानै बिसोरखौबो मा फालांगि खालामो बिनि अनगायै गामियारि सुबुंफोरा मा जेब्ला आलासि दुमसि फैयो न'नि दाउ हांसोफोरखौ सिथारनानै जाहोयो बिसोरो मा बिसिनि आलासि सिबिनायनि नेरसोनखा आरो बिदिनो न' नि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि बिदिनो बायदिसिना बिफांफोर गायना ला यो जेरै गय खान थाल थाइजौ नालेंखर बायदिसिना। फिथाइ सामथाइनि बिफां आरोना जायखौ बिसोरो मा? न'आवनो जायो आरो फालांगिबो खालामो। बिनि अन अनगायै गामि ओनसोलाव रायजो जानाय बुङोब्ला। फ्राय जोङो गामि ओनसोलफोरनि न'खरावनो मा नुनो नुनो मोनो इसानसालिबो नुनो मोनो आरो इसानसालि। बिसोरो गावसनो जा नांगौ जानाय गानग्रा जोमग्रा दख'ना गामसा आ बिसोरखौ गावसोरनो दानानै लायो आरो मा खालामो गानो आरो बिनि अनगायै बिसोरो मा गावसिनि थाखायल' मा-माबाया आरो मा जेरै माइरंफोरखौ गावसनो उम। जेरै बिदिनो माइफोरखौ गावसनो बोसोराव नांगौ जानायफोरखौ दोननानै माखासेखौ बिसोरो फानहरो फालांगि खालामो। मैगं थाइगंफोरखौ जुदि न'आव जाख'नो हाया हाया जादोंबा। एसे खाथिनि बाजार फोराव लांनानै मुथासे मुथानैबाबो फानहैयो जाय जों बिसोरो आरजियो। बिनि अनगायै गाननाय जोमनायफोरखौबो बिसोरो मा? खायसे मानसिफ्रा दानानै ज'-ज' दानानै ज'-ज' फानलायो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गामिनि रायजो जानाया जोबोरैनो समायना आरो जोबोरैनो गोजोन बिसोरो हाबा खेराइ ज'-ज' मावलायो थांलायो फैलायो रंजालायो बैसागु सम फोराव ज' ज'यै रंजालायो। मोसालायो। अब्ला नोंथांनि गामियावलाय माबादि थासारि आरो एसे
औ हागोन नोंथां हागोन जोंनि गामियावबो बे रोखोमैनो नोंथां होननाय बेबायदियैनो। दैमा दैसाजों बुंफबनाय माने ओरैबो दैजोंनो माने बोहैलाङो आरोना जोंनि गामियाव। गेजेर थायो दैया बारा गदिर नङाब्लाबो फिसाब्लाबो माने जिर जिरि बोहैनाय अब्लाबो गामिया माने दै गेजेराव थानाय बायदि जायो सोरगिदिं बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बेजों लोगोसे बयनिबो न'खर-न'खर माने गाव गावबागाव जाब जेनेबा गावबा नि रायजो जानायाव माने बोरैबा डेभेलप जागोन बेखौ बयबो सानो जेरै जेने ब्लाड न'खरनि थाख खाय गायनाय फुनायजों लोगोसे जि दानाय नोंथाङा बुंबाय नंखागौ बियो बयनावबो दं जि दानायजों लोगोसे जि दानाय बुङोब्ला गोबां आइजोफ्रानो गाव गावनि रोंगौथिखौ माने देखायनाय मानो होनो ब्ला बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों थानसालि थायो बयनावबो जाय जाहोनाव बयनिबो न'आवहाय गोगोम जायो दानायनि महर खोनानो मोनो बेजों लोगोसे आरो गामिनि ओनसोलाव जोंनि गामियाव गोबाङानो बयबो आबाद माव मावजोबो आरो ना रावबो ओरैनो थानाय रावबो गैया बयबो आबाद मावो गाव गावनि जानायनि थाखाय माने बयबो आबाद मावनानै गाव गावबाखौहाय गाव गावनि लाइफखौहाय मानि जाफुंसार जानायाव हेफाजाब होयो जायनि थाखाय मानि बांसिन मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो मावनाय जायो। मानि गुबुननि केमिकेल गोनांखौ मानि जानाया खम जायो आरो ना न'आवनो मोननाय। जा हग जेनेबा नोङो दैज्लांनि मैगङाव खुमब्रा जोगोनार मैथा बांगाल मैथा गोजा सबाय बिमा थाइबें बेफोरखौ गासैबो जोंनि न'आवनो मोनजोबो जायनि जाहै जों बायनानै जानाया एसे खम जायो आरोना मालाबा समाव न'आव जा- जाख'नो हायाब्ला बेखौहाय
खाथिनि दखानाव मानि बाजार खालामनाय जायो जायनि जाहै जेनेबा जोंनो गैयै बुस्थु जेरै टाावन थां स्नि संख्रि बेफोरखौ जों सोलायनानै लाबोनाय जायो आरो फाननानै मोननाय फैसाजों बेखौ लाबोनाय जायो। जायो।
बेबादिनो हाबा हुखायावबो बेबायदिनो औ नोंथां औ हाबा हुखायावबो बिदिनो बयबो ज' ज' ओंखारलायो मानि माबा मोनसे खामानि मावनायब्लानो माने बयबो न'नि मानसिफोरा लिंखांनांगौल' मानि ओरैयाव जेनेबा ओरैबायाददि प्रग्राम लानाय जाबाय होनब्लानो नोंथाङा थांदो होनबानो बय थांगोन आरो मानि बयबो
गोरोबलायनानै थायो आरोना हेफाजाब होलायो औ बेनो जोंनि गामिनि समायनाथिखा
औ नोंथां औ
थारैनो जोंनि खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां औ थारैनो
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।